खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ।
औ ओ बेलासिनि गोजोना मा होनो गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
ओ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दा नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन ना आंनाव नोंथां
औ नोंथां नोंथाङाथ' नोंजों मोनसे गोनांथार मा होनो आयदानि सायावसो रायलाय होननानै कल खालामदोंमोन माने जोंहा दा दानि मुगायाव बे इन्टारनेट एबा स्मार्टफन फैनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे गेमफोर गेलेयोना बै गेमफोर गेलेनायनि जाउनाव जोंहा माबायदि मुलाम्फा मोननो हादों एबा मा मा जेंना सोमजिदों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंबानो जाबाय ना नोंथाङा
अ बुंनो हागोन नोंथां औ बिदिबा नोंथाङा खोनासंलांदो आं बुं
दौ जागोनथां
औ दा जोङो दानि जुगाव जोंना गेलेनाया गोदोनि जुगनिफ्राय एसेबाबो सोलायबोदों दा बेनो जाहैबाय जों दा मबाइल आरो कम्पिउटार मबाइल आरो कम्पिउटारनि जुगाव जोङो खालि मबाइल गेमिं इन्टारनेट गेमिं बायदि ल' गेलेनाय नुनो मोनो दा बेफोरबायदि गेलेनायाव जोंहा मा जायो देहायारि गोबां जेंनाफोर नुजा नुजाथिनो हागौ। मानो होनोबा सासे मानसिनो जोंहा मोजां देहायारि माखासे एक्सारसाइस नांगौ जायो दा बै देहायारि माखासे एक्सारसाइसखौ मोनालाबानो बिथांमोना ओ खालि बे मबाइल गेम इन्टारनेट गेम बैफोरबायदियावल' ओ समखौ बारहोलांनो हमबाय दा बेफोरबायदियाव जोंहा देहायारि जेंना गोबां नुजाथिनो हागौ जेरै ओ सासे गथ'आ ओ ओ जुदि मबाइल गेमजोंनो बा जानबुंनि गेमावनो गोदो गोदोहाबनानै थायोब्ला बिथाङा गुबुन फारसे गुबुन ओ फरायनाय ओ बा गुबुन ओ फिजिकेलि गेलेनाय जेनेबा देहायारि गेलेनाय बैफोराव गोसो होनो हाया जायो बा बिनि जेसेबां गुबुनारि साननाय बैफोरो गैया जालांनो हमो बियो खालि ओ फारसेल' मबाइल मबाइलनि गेम बा मबाइलनि खेलायावल' साननो हमनाय जायो। दा बैफोरबायदि जायोब्ला जोंहा जोंनि हादरनि थाखाय बा आसामनि थाखाय बा न'खरनि थाखाय गोबांथार जेंना नुजाथिनो हागौ मानो होनबा गासैयारिबो गासैबो बिथिङावनो ओ जोंनि सुबुंफोरनिफ्राय बा सुबुं जौगानाया ओ खमायलांनो हागौ दा बेनो जाहैबाय मोनसे ओ मबाइल गेमनि बा मबाइल गेलेनाय गाज्रि मोनसे गोहोम आरो आरो बेनि गेजेरजों ओ बिथाङा ओ जोंनि हादर आरो हादरसा आरो न'खर बैफोरखौ जौगा जौगानायाव खमायहोलांनायनि ओ बागैबो आरो गाव गावनो गावनि देहाखौ जोबोद गाज्रि ओ मोनसे जोबोद गाज्रि देहायारि मोनसे फारसे लाबोनो हागौ दा बेनि थाख खाय आं बुंनो सानो देहायारि गेलेनाय बा सरि मबाइल गेमिं जायो इन्टारनेटाव गेम गेलेयो बा मबाइलजों गेम गेलेयो बेफोरखौ खमायनांगौ जाहाथे बिथाङा मोनसे ओ फिजिकेल एक्सारसाइस बा माखासे फोथाराव थांनानै गेलेहैनाय बैनि फारसे गोसो बोबोयो दा बेनि थाखायनो आं बुंनो सानो मबाइल गेमिंखौ ओ खमायोब्ला मोजां जागौ आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंना मबाइल गेमिंफ्रा थायो जेरै पाबजिफोर थायो ओ एम एल एम एल बि थायो दा बेफोरबायदि बिदिनो गोबांथा ओ गेम थायो सुटिं थायो आरो जोंना फिफाबो गेलेनो हायो फुटबल बेफोरबायदि गेम थायो। दा बैफोरबायदि गेमावल' जुदि गोदोसोनानै थायोब्ला ओ जोंनि ओ हादरनि थाखाय बा जोंनि गामिनि थाखाय बा जोंनि न'खरनि थाखाय गोबांथार जेंना फैगोन होननानै आं सानो दा दा इन्टारनेट गेम होननानै बुङोब्लाबो जोङो इन्टारनेटआव गोबांथा बायनानै गेम गेलेनांगौ जायो दा बै उन्दै समावनो जुदि इन्टारनेटाव बाय गेम बायनानै गेलेनांगौ जायोब्ला दा बेहाय बेयो रांनिबो गोनांथि जायो दा रांनि गोनांथि जायोब्ला
नो रां आरजिनो हायै समावनो बा उन्दै समावनो जुदि गोबां रां होनानै खेलाफोर गेलेनांगौ जायोब्ला इन्टारनेट खेलाफोर गेलेनांगौ जायोब्ला बिथाङा ओ हयथ' ओ न'खरनि जेसेबां राङारि आरजिनाय बेखौ बाहायजोबनाय फारसेबो फैनो हागौ। मानो होनोब्ला बिथाङा ओ गेमखौ गेलेयै गेलेयै जुदि जेसेबां जेनो एसेबां फैसा हरबाय थानांगौब्ला बा गाव मोनसे लेबेलनिफ्राय मोनसे गिदिर मोनसे लेभेलसिम सौहैनो थाखाय रांजों बायनांगौ जायोब्ला बिथाङा गोबां राङारि खहा खालामनो हागौ बा न'खरनि फारसे गोबां राङारि खहा खालामनो हागौ दा बेबायदि जायोब्ला जोंहा ओ न'खराव जुदि न'खरावनो जुदि ओ जानो लोंनो थाखाय जुदि फैसायानो बा राङानो खमखा जायोब्ला बेयाव गोबांथा जेंना नुजाथिनो हागौ न'खराव दा बेनि थाखायनो आं बुङो उन्दै समनिफ्रायनो जुदि राङारि जुदि खहा खालामनानै गोबांथा गेम गेलेयोब्ला बियो ओ इयुनाव सासे ओ मोजां जानो हानाय बा मोजां फारसे बा मोजां लामा फारसे फैनो हायाबो जानो हागौ दा ओंखायनो बुंनो सानो आं ओ उन्दै समाव बेबायदि गेलेयोब्ला आं बिथाङा ओ जोंनि जौगानाय फारसे खमायबो होनो हागौ दा बेखिनिखौनो बुंनानै आङो ओ आंनि सुंद' बिबुंथि बे गोदान जुगनि गेलेनाय बा मबाइल गेम गेलेनाय बा ओ ओ इन्टारनेट गेम गेलेनाय बेखौ आं दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जेनेबा दानि स्मार्ट फन एबा इन्टारनेट फैनायनि गेजेरजों मा मा गेले गेलेनो हायो आरो मा मा जेंनाफोर ओ मा होनो जा सोमजियो बेनि सोमोन्दै फोरमाना होगोन गोजोननाय थाबाय आं नोंथां माने आङो गोदोनि बे इन्टारनेट गैयि सम एबा जोङो खारनाय बारनाय बेफोर गेलनायनि सोमोन्दै आं फनैसो बुंलांनो सानदों नोंथां खोनासंलबानो जाबाय ना।
औ दे नोंथां दे बुंनायसाय।
औ। उम मा होनो गोदो गोदाय जोंहा मा बे इन्टारनेट गैयि समाव एबा स्मार्ट फन गैयि समाव जोंहा जोबोद मोजां मोन होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बै समाव मानि आं ज' ज' गेलेलायनाय खारलायनाय बारलायनाय ओ थाब मालाय गेलेनाय एबा माबा मोनसे गेलेनाया जोंनि समावबो गोदो जायोमोन एबा आखाइनि गेलेनाय आरो बैफोरबायदिया जोंनि समाव जाय दंमोन बै गोदोनि समाव जेरै जों उम बुंनो हायो जेरैहाय मा होनो उम दैयाव जोङो गेलेनाय आमाय जुमाय बेखौनो जों होनजेननानै लानायसै जेनेबा जोङो दैयाव गेलेयोबा जोङो दैयाव गेलेयोबा जोंहा माखासे जोंनि बे उम जोंहा माखासे रोंगौथिफोर रोङो सोलोंनानै लानो हायो जेरै जों बुंनो हागोन जों आमाय जुमाय गेलेनायजों जोङो माखासे सानस्रिनो सोलोंनो हायो आरोना। बे सानस्रिनो सोलोंनाया जाहैबाय जोंनि जोंनि बे जिउआव माब्लाबा माब्लाबाबा फोर मा होनो जोंनि बे साखाथियाव थानाय दैमा दैसाफोरा एबा मानिबा जाउननि थाखाय जेनेबा दैबानाफोर जायोब्ला जोंहा मा होनो बैयो बै जोङो आमा जुमाइ गेलेनायनि गेजेरजों जों जे जे जोङो सोलोंनानै लानाय सानस्रिनाय बै सोलोंनाय जाहैबाय जोंनो माखासे गोबां मददफोर होयोमोन आरो बेजोंनो बुंनो हागोन जोङो खारनायफोर गेलेनाय जेरै जों फुटबल गेलेनाय फुटबल गेलेयोबा जोंहा जोंनि मोदोम मोदोमाव माखासे सानाय सुनाय आरो मा मा होनो देहाया देहा सिङाव माखासे जानो गोनां एबा जानो नागिरनाय बेरामफा मानो खारोमोन होननानै बुंनाय जायो जेरै जोङो फुटबल गेलेयोब्ला जोङो बाजि बाजि मिनिट बाजि मिनिट नङाबा से से घन्टा नै घन्टा बेफोरबायदि गेलेनाय जायोमोन आरो ना नोंथां गोदोनि समाव आरो बेफोरबायदि गेलेयोबा जोंहा जोंनि बे देहाया एबा मा मा होनो राफोद जायोमोन होननानै जों मोनथियो एबा जों जों गेलेबोदों बेजोंनो जोंहा दंबावो गोदोनि माखासे गेलेनाय गोदोनि गेलेनाया जाहैबाय जोङो ज' ज' गेलेनाय गेलेयोमोन जाय मा होनो गामिनि जे ओ आदा आब' बिदा फंबाय एबा ओ मा होनो खाथि सोमोन्दो थालायोमोन आरोना एबा जोंहा जोंनि बेयो समाजारि जौगानाया बेयाव जानानै फैयोमोन होननानै बुंनांगोन जेरै जोङो ओ समाजाव मोनसे समाजा मोनसे गामियाव थायोब्ला जोङो बेसिम माखासे बे समाजनि निमाहा बारहावाखौ जोङो बजबनानै लानो गोनां जायो जेरैहाय जोङो जों बुंनो हागोन मा माबे समाव जोङो ओ गेलेयोबा जोंहा मोजांबो जायो एबा जों माने जोंनि बे मा होननांगोन बेखौ जेरैहाय जोङो बांद्राय सान्दुङाव गेलेबा जोंहा मा खहा मा सा खहा जागोन एबा मा जागोन एबा जोंङो अखायाव गेलेबा जों मा जागोन बैफोरनि सोमोन्दैयै जोंहा मा होनो ओ जोंनियाव गियान थाखा जोबसैमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जे दंबावो जोङो जेरै जों बाथा खेला बाथाखौ बे खेलाफोरखौबो जोङो मोननै थिम बा मोनथाम थिम बिदिनो गावनानै जोङो गेलेनो हायो जेब्ला जोङो बे बाथाथि उम बाथा गेलेनाया जाहैबाय मोनसे लावथि ससेखौ जोङो औवाजों जेनेबा बुंनां बुहरनाय जाय बै बुहर बुहरग्रा आरो बै बुहरग्रायानो जाहैबाय मा होनो जाय लावथिखौ बुहुरगोन बेयो बै अप'नेन्ट टिमनिया बेंनानै थागोन आरो ना जेरै जोङो गलकिपारफोर बायदि बे माने बेंनानै थागोन जेरै सा-साबाबा साबा सयजन बा सयजन बेैफोर बेंनायाव जाहैबाय मा जायो बेयाव जाय बे लावथिखौ फोनांनो हागोन बै अपनेन्ट टिमनिया बेयो मा जागोन मा होनो देरहागोन एबा साफा साफा जोङो बुथारलांनो हागोन आरो ना जेरै जों क्रिकेट गेलेनायजों जोङो बेखौ रुजुनो हायो जेरै क्रिकेटआ जोङो हमोब्ला जोङो बुनानै जोङो जेब्ला क्रिकेट बलखौ हमो अब्ला आउट जायो एबा फैयोना बेफोरबायदिनो जोङो बे बाथा खेलाखौ गेलेनाय जायोमोन आरो बिदिनो दंङ जोंहा आखाइनि गेलेनाय आखाइनि गेलेनाया जाहैबाय जोंहा गर गेलेनाय। बे गर गेलेनायजोंबो जोङो जोंहा गोबां गोबां मा होनो उम उम माखासे जोङो बिफां सायायाव गेलेनाय अबावबा थाइजौ थाइजौ बिफां अबबा फुंबारि एबा गामिनि अबावबा मोनसे जायगा लानानै जोङो ज' ज' गेलेनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना गोदोनि समानो मोजां मोन होननानै बुंनांगोन आरो दा बेफोरो लासै लासैनो जोबनो थांबाय आरोना इन्टारनेट सफैनाय लोगो लोगोनो मानो होननानै बुंङोब्ला जोङो इन्टारनेट मोननाय लोगो लोगोनो मबाइल फन मोननाय लोगो लोगो जोङो उम गावबाागाव गावनि आखायाव थानाय मबाइलफोरजोंसो जों बेफोरबायदि खेलाखौ एबा गेम फोर गेलेनो हमबाय गामिनि माखासे नसुंसेनि ओ मानसिफोर एबा सुबुंफोरखौनो सिनायनो रोंलिया बैफोरबायदि जानानै फैबाय आरो दानि बे नैबे गोनोखोआरि मुगायाव दा आरो बिदिनो गोबां दंबावो गेलेनाय फोर जेरै जोंङो बुंनो हागोन मा होनो खाबादिफोर गेलेनाय खाबादिफोरखौ जेरै जोङो गोदोहाय मा होनो ज' ज'यै गेलेनाय जायोमोन जों मोनसे मोनसे फोथाराव आं थांनानै रा मोनसे जायगा लानानै जों बेलासिफ्राव जोङो जयैनो जोङो मा होनो ओ उन्दैफोरजों गेलेनाय एबा बिब' जानायजों गेलेनाय बिनानाव जानायजों गेलेनाय बेबायदि मानो उन्दै समाव गेलेनायखौ जों बांसिन जोङो नुनो मोनोमोन। जायै जाय जोङो जोंनो माखासे मोजां देहायारि आरो मा होनो मोजां सावस्रि लाखिनायाव गोबां मदद होयोमोन होननानै आङो सानो आरोना नोंथां। आंनि बुंनाया नोंथां एसेनोसै नोंथां। ओ नोंथाङाथ' एसेबो बुजिनो मोन्दोंना नोंथां?
औ बुजिबाय नोंथां ओ जोबोद मोजां नोंथांङा आंनो ओमफाय आं गोदो बा सिगांनि गेलेनायनि सोमोन्दै बुजायलांबाय बा खोन्थालांबाय। बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
दे बिदिब्लाना दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
जों दोनथ'नाय जाबायना नोंथां।
औ औ दे ओंथां।